औ खोनादों।
थफिखनि सायाव रायलायनोसै।
औ जों बर'नि फोरबोफोरनि सायाव एसे रायजलायनोसै ना। ओरैनो गिबियावनो। गिबियावनो बय बैसागु फोरबोनि सायाव रायज्लायगोनसै एसे।
ना जागोन दे।
उम। ओरैनोथ' जों बर'फ्रा जेनेबा बैसागुखौ खावनै बा मोननै रोखोमै फालिनाय जायो नङा होमब्ला गिबियावनो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु।
अ।
नोंथाङा एसे जेनेबा गिबियावनो मोसौ बैसागुखौ मा समाव फालिनाय जायो आरो बेखौ मा रोखोम जेनेबा फालिनाय जायो बेखौ एसे फोरमायदो दे।
औ ओ गिबियावनो मोसौ बैसागोआ जाबाय फार्स्ट जेनेबा बैसागोनि संक्रान्ति सानाव फालिनाय जायो आरो मोसौ बैसागुआव बिदिनो बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय जिहेथु बैसागु गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो आरो दासिमबो फालिगासिनो। ओमफाय बियो मोस मोसौ बैसागो समाव गिबियावनो मोसौखौ फुजा खालामग्रोनाय जायो आरो जिहेथु बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा बेखायनो मोसौखौ माने न'नि माइनाव हिसाबै जायदोजों आबाद मावनानै बर'फ्रा थांनानै थायो नालाय ओंखायनो मोसौ गिबियावनो फुजा खामग्रोनाय जायो। ओ गिबियावनो मोसु थुखैनो लाहार फाहार खालामनाय जायो मोसौखौ थुखैनो थाख हाय हाय उ दैमा बा हाखरफ्राव थुखैयो आरो
औ अ
माखासे मिथिंगायारि बेसादफोरखौ बाहायनाय जायो जेरैबायदि मोखना बिलाइ दिगिलिथि बिलाइ आरो बे फान्थाव ओमफाय हालदै आरिफोरखो एसे फिसा फिसा दानसनानै अ नानै हानानै मोसौनो गानहोनाय जायो आरो माला। ओमफाय बिनि उनावहाय ओ दुसुमैनि हांगारखौ थाव थाव गुबै होनोना थाव गुबैजों लगायनाने एसे फोथा इदि मोदोमाव सिथाबना होयो आरो जेनबा उ मोसौखौ बे सान बे बे बेदिनखालिथ हगारनानै होनाय जायो नालाय फ्रिनो मा होनो इ ओ दिरुं खानाय जाया मोसौ खौनो गिबियावनो माने मोसौनि दिरुंखौ फुख्रियावनो बाउखायो ओमफ्राय मोसौखौ बिदिनो थुखैयो आरो थुखैनायावबो मेथाइ रोजाबनाय बिदिनो नेम खान्थि दङ मेथाइखौ मिथिखायो आरो मेथाया बे
औ लाव जा फान्थाव जा
हे हानजा हानजा ओम बेबायदि रोजाब नानै मोसौखौ खुबै खुबै ओमफ्राय थुखैनानै हगारो आरो हगारनानै होयो ओमफ्राय बे सानखालिनो मोखौ माने उदाङै हगारनानै होनाय जायो आरो खानानै दोननाय जाया बिदिनो मोसौ मोसौ बिहु बैसागु बैसागुआ थांबाय थांनानै नेक्सआव नैथि सानखालि जाबाय मानसि बैसागु बे मानसि बैसागुआव गुबैयै मानसिनि थाखायनो बानायनाय जायो जेनेबा गिबि बैसागुनि गिबि सानावहाय मानसिफोरखौ गिदिर गोलाव नखरनि आरो गामिनि गिदिर गोलावफोरखौ खुलुमनाय जायो जेनेबा उन्दैफोरा गिदिरफोरनो गिदिरफोरनिफ्राय बोर लायो आरो गिदिरफोराबो उन्दैफोरनो बोर सास्रियो आरो बेबायदिनो फालिनाय जायो आरो बैसागु बैसागुखौ
औ ओमफ्राय जेन जेनेबा गामि गामि रंजानाय बाजानाया मा समनि जेनेबा सेथि बैसागु मानसि बैसागुनिफ्राय जेनेबा बे दिना जेनेबा सेथि बैसागुआवथ मान लाबाय जेनेबा गामि ओनसोलाव ज ज फुजा होबाय ओमफ्राय बे बैसागुनि नैथि साननिफ्राय ओरैनो नोंसिना मा मावो जेनेबा नोंसोरनि ओनसोलाव बा एरियायाव?
अ जोंनि ओनसोलाव ना बैसागुनि जेनेबा सेथि सानआथ बिदिनो मान लानाय बोर होनायावनो थांबाय ओमफ्राय बिनि। उनावहाय नैथि साननिफ्राय जोंना मोसानाय आरिनाया जागायो। जेरैबायदि गामिनि गास गासैबो खामानि सामानि दोन्थनाय जाखायो नालाय बैसागुआव जिहेथु रंजानायनि दिन बिनिखायनो बैसागुआव नैथि बैसागुआवनो गासिबो गामिनि ज जानानै बोराइबा बोराय सेंग्रा सिख्ला सिख्ला गथ गथाया बिदिनो ज ज रंजायो। रंजानानै माखासे बरफोरनिनो दोरोङारि दामग्रा देग्रा खाम जथा सिफुं बेफोरखौ लानानै गामि गामि मोसायो आरो गामियावबो मोसायो आरो खाथ खाथि खालानि बिदिनो गामि गुबुन गुबुनावबो थांनानै रंजायो आरो बेबायदिनो फालियो जोंनि ओनसोल फोरा
औ औ नोंसिना ओमफ्राय जेनेबा बैसागु बे रंजानाय समाव जेनेबा ओ बरफोरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै खुगा मेथाइनि गेजेरजों रंजायो बाजायो ना आथिखालाव ओ ओ गोनोखोआरिजों दिहुनजानाय दामग्रा आगजुफोरजों दामनानै रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोनो।
जोंनाव गोनोखोआरि बिदि दामग्रा देग्रा बिदि बाहायनाय जासोआ जों जोंनावहाय गोदोनि बायनो सोलिबोनाय डेडिसनेल दामग्रा देग्राफोरखौनो बांसिन बाहायो हायो आरो खाम सिफुं जथ था बेबादिनो दामनानै आरो मेथाइआथ बिदि केसेटजों दिहुनजानाय मेथाइ बिदि बाहायनाय जाया। ओं खुगाजों खुगानो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय खुगा मेथाइफोर दङो ना बैसागोनि थ बेखोनो माबायो आरो रोजाबनानै रंजायो आरो
औ
उम बेबादिनो मोस जायो।
अ अब्ला जों जेनेबा जे आथिखालाव दे खायसे खायसे जायगायाव बेफोर ओ गोनोखोआरि दे दामग्रा देग्रा जों रंजानाय बाजानायखो नुनो मोनसे नोंथांनि बायदिब्ला बे दाम्रा देग्रा बा ओ गोनाखोआरि दामग्रा देगाजों जेनेबा बैसा फालनाया साबजायो ना साबजाया आरो बेयो इयुनाव माबायदि जेनेबा बरनि गेजेराव माफोर खहा लाबोगोन नामा?
उम साबजानाय साबजायैयाथ' ओ जेनेबा जोङो दा गोदान जिहेथु गोदान माबाखो एनभारमेनखो लादों आरो ना ओ बेफोरखौ लादों लाबो जोङो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बेफोर खान्थिखोबो लोगोसे एसे लांफानांगोन आरो जेनबा मिक्साप होननानै बुङोना? जेरैबायदि गलाय ग थाय थांफानांगोन गोदोनिखौबो नागारनो नाङा आरो दानियाथ दा जों दानि दानि जेनबा बुब्लिजोंबो गोरोबनांगोन नङाना? एदि खायनो गोदोनि बो ला आरो दानिखौबो लानानै दावगालांनांगोन आरो खोबसेयैनो जेनेबा नों गोदोनि दानिखौ मोननाय लोगो लोगो गोदोनिखौ गारनानै दोनगोन बेबायदि खालामनो नाङा आरो ओ गोदोनिखौबो ला लोगोसे दानिजोंबो खौसे थांफायोब्ला होमबाना ओ इयुनाव आरो बिराद साब सिन माबा मोनसे ओ बर'नि माबा जानो हागोन आरो आं बेखौ सानो आरो।
अ औ ओमफ्राय ओरैनो बैसागु रंजानाय समाव जेनेबा आइ आइजोफ्रा जेनेबा मा आ आ मा गानग्रा गाननानै जेनेबा रंजानायखौ नुनो मोनो जेनेबा? सेंग्राफ्रा मा गानो ओमफाय हिनजावसाफ्रा मा गाननानै बैसागु रंजानाय नुनो मोननाय जायो।
अ अ बैसागु थ' गुबैयै दख'ना गानो आइजोफोरा। दख'ना दख'ना गोमो गाहायै दख'ना गोमोखोनो बांसिन ओ साबजाथाव आरो दख ना गोमो बिनि उनाव ब्लाउस गोजा आरो जि फास्रा लायो ओमफ्राय आर'नायाथ' थाखायो आरो बर' फोरनाव जिहेतु आरनिया बर'फोर सिनाय थिना अ आर'नाइ लानाय जायो। इनि उनावहाय बर' हौवाफ्राबो गामसा गानो गामसा। जों लोगोसे आर'नाइबो लायो आरो इदिनो अम बिदिनो मोसायो आरो आरो बिदि समायना नुयो नालाय बर' फोरनि जिहेथु गाननाय जोमनाय ओम बेबायदिनो रंजायो आरो।
औ औ ओ बै औ जे बै जोंनि बर'नि गेजेराव जे ओ बिदि बैसागु स्नि सानखौ मा मा दि माबाबाय जेनेबा गामि-गामि गिदिंनानै बे सोरबा मा-माबा मोनसे जेनबा मागिनायखौनो होनगोन नामा औ हरो बे मागिनानै मोननाय ओन थोबखौ मा खालामनाय जायो।
मागिनानै मोननाय अन्थबखौ जयैनो मा होनो गामि गामिफ्रा खौसेयै मोसायो नालाय ओंखायनो खौसे सेनो ज' जानानै ओ मा होनो खौसे ज' जानानै
गामियैनो
अ गामियैनो माबा जा अ जायो। जमानो खौसेयैनो जायो रंजालायनानै ओमफ्राय सोरबा सोरबा आरो इदि जा सोरबा सोरबा आरो इदिनो गोदोथ' इदि माबा मोनसे खौसे जमा इदि जिराद बायनानै बा-बायनानै हाय माने न'खर-न'खर राननाय जायो मोन आरो। एथ आथिखालाव आथिखालाव नाथाय बेफोरबायदि खोब खालामा थेबाबो खालामो सोरबा सोरबा खायसे-खायसे गामियाव खालामो ओमफ्राय बांसिनानो जयै खाना जालायो आरो ओरैबायदि ओमफाय आरो बि खाना जानाय समावबो गोबां रंजा बाजा खालाम ओ आरो जेहेतु रंजानाय दिना जोबसिगोन नालाय
औ बे समाव जौनि औ जौ-जौनि आखाइ बेदरनि आलि बेफोरबायदि गोबां जायो आरो ना
जौनि आलि बेदरनि आखायाथ' जायो खिन्थु इमानबो इदि नङा आरो
औ
बांद्राय बांद्राय लोग बुङोब्लाथ' गाज्रि जाखायो नालाय इनानो हमथा हमथा एसे एसे एनै ओरैनो ओ लोंनाय जायो आरो
औ औ ओमफ्राय जे बैसागु समावहाय ओ मा होनो बेखौ मैगं खांथुमना जानाय मोनसे खान्थि दङ मा अ बे बे खान्थिनि गेजेरजों माबा मोनसे फोथायनाय दङ होननानै नों मिथियो नामा
फोथायनाय औ गोदोनिफ्रायनो बेखौ फोथायबोगासिनो जेनेबा बैसागु औ बैसागुआ फार्स्ट जेनेबा गिबि बोसोर गिबि सान आरोना बर'फौरनि नि बर'फोरनि बर' फोरनि आरो ओमफ्राय बेनि उनाव बेयावहाय जेनेबा बोसोर जोब्बाय नालाय ओमफ्राय गिबि बोसोरा फैबाय बेवहाय माबा मोनसे बेराम आजारफोर फैफानो हागौ बा माबा मोनसे गाज्रि बेबायदिनो नांफानो हागोन ना गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों नालाय बर' फोरा ओंखायनो बेनि ओमफ्राय माने जेनेबा गोजानाव थाथों जेनेबा राव बो जेबो बेराम आजार दाजाथों होननानै जोंना बोसोरनि गिबि माने बैसागो जायैनि सिगाङावनो बायदिसिना मैगं था थाइगं हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनाय जायो आरो। जायखौ माने एक्स' एा जौसे सेथा बिदि बुथुमनानै जमा खालामनानै ओं बेखौ जानाय जायो आरो। जेन-जेनेबा सोरबा-सोरबा थ' संक्रान्ति खालिनो जायो ओमफ्राय बिनि सोरबा सोरबा आरो सानखालि जानाय जायो आरो। बेेराम बेनिफ्राय रैखाथि मोनथों होननानै जानाय
औ औ अब्ला जों रायलायनायखौ इयावनो फोजोबथ'नोसै ना?
औ जागोन दे।